हेलौ औ खुलुमबाय नों थां
औ खुलुमबाय
खोनादोंना
औ खोनादों। मोजाङैनो खोनादों आंनिखौबो नोंथाङा मोजाङैनो खोनादोंना?
नोंथां नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो टाइम मोनगोन नामा
औ हागोन दे मानो हाया
औ औ अ मा खालामगासिनो दङ दा
दा आङो दसे ओरैनो सम जिरायथ'नानै दङ बिफां साया सिङाव नोंथाङालाय दा मा खालामनानै दङ
सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै बिदिनो आंबो बिफां सिङाव जिरायनानै दङ
थ' होमब्ला नोंथां नोंनि कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथां हा बुंनो हागोन ना
अब्ला बुंनोसै आङो आङो नोंथांजों बेखौनो सावरायलायनो सानदों जि दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायो बिदिनो अब्ला जोङो मेसें बोथोराव मा मा खालामो बा नोंसोरनि न'आवहाय नोंसोरनि हालामावहाय दैज्लां बोथोरावथ' जोङो गासिबो माइ गायो नाथाय मेसें बोथोराव गासिबो आबाद मावजोबा गासैनिबो जायगायाव जोंनि जायगा जायगायावबो बिदिनो जोंहा न'खराव मावा नालाय बिदिनो बिदि बिनिखायनो आं बारा मोनथिबाङा गामियावलाय नुयो नाथाय आङो नोंथांनियाव बेखौनो एसे मोनथिनो लुगैदों नोंथांनि न'खराव एबा नोंसोरनि गामियाव जुदि बेफोरबायदि मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो एबा माबोरैहाय नोंसोरो मेसें बोथोरखौहाय एंगार हरो बेनि थाखाय आङो एसे नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों
आ थ' होमला न नोंथां नोंथाङा सोंनाय बायदि आं बेखौ एसे फोरमायनो सानबाय दे मा होनगोन मेसें बोथोर समाव जों गो गोबाङानो मा होनगोन गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर एबा गुबुन गुबुन हालामनि मानसिफोरा गोबाङानो मा होनगोन आबाद मावाबो जानो हानाय एबा खामानियाव नांथाबाबो जानो हानाय
औ
होनगोन आं बुंनो सानोदि ओ मेसें बोथोरावबो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो आबाद मावजायो। एबा फालांगि खालामजायो। जेरै मा होनगोन जोङो गोबाङानो कबिनि आबाद मावनो हायो। ओ आलुनिया आबाद मावनो हायो। यो आरो बिलाइ द' आ लाफा मुला आरिनि जोङो गोबां खेथि खालामो आरो ना। थ' बेफोरखौ जोङो खेथि खालामखांनायनि उनावहाय जाय जेब्लाहायजाय माने बियो। देरो एबा मा होनगोन। जानो थाखाय सम जायो अब्ला। बेखौ जोङो लानानै जोङो फालांगि खालामहैयो जायबा मा होनगोन बाजार बा हाथाय जायगा ओ फोराव जोङो लांनानै बेखौ फालांगि खालामहैयो आरोना। थ' बिनि जाहोनावहाय मा होनगोन गोबाङानो जायबा सोरबा सोरबा ओ जानो गैयैबो थायो। एबा मा होनगोन अ गोनांबो थायो। गैयैबो थायो। बेनि जाहोनाव मा होनगोन जाय जाय खेथि मावोमोन। एबा आबाद मावो बेसोरो माने टाउन सोहोराव लांनानै बा बाजाराव लांनानै फालांगि खालामहैयो आरो ना। बेखौ फानहैनाय। जायो। बेजोंनो रां बुथुमनानै बिसोरो गावसोरनि जिउ खुङो आरोना थ' आरो गोजां बोथोराव औ औ थ' गोजां बोथोर आव आरो बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो मा होनगोन गानफब-जोमफबै थायो गोजां बोथोरावथ' जोङो ओरैनो खुलायै जेरै दैज्लां बोथोराव जेरै जों खुलायै थानो हायो गाना जोमा लासिनो बेबायदिखौ जोङो ओ माहोनगोन मेजें मेसें बोथोराव जों थानो हाया मानोना मेसें समाव बोथोर समाव जोंना गोजांनाया बारा जाहैयो। आरो बारहावायाबो गुसु जाहैनाय जायो। बेनि थाखाय जोङो माने माने गोजां बोथोराव गानफब जोमफबै थानांगौ गोनां जायो आरो। आरो आरो बुंनो थाङोब्ला ब्ला जोङो गोजां बोथोराव बा एबा मेसें बोथोराव जोङो गोबाङानो न'खर न'खर अर सायनानै ओ बयबो जमा जिरायलायनानै खोथा बाथ्रा सावरायो बा जोङो ज'नो बेवहायनो मा होनगोन। अर सायनायावनो ओंखामबो औ औ ओंखामबो जायो ओ मा जमा खोथा बाथ्रा सावरायलायो खोथा बाथ्रा माने जों बेजों मा होनगोन। सावरायलायनानै खायलायो माबायदि माबायदि बे फोरखौ गोजां बोथोरावनो जों बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो जमा जमा थालायनो हायो आरो ना आरो गोजां बोथोर बोथोराव बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबाङानो बेरायनोबो थाङो। आ गुबुन गुबुन जायगायाव बा गुबुन गुबुन मा होनगोन हादोरावबो जोङो दावबायनो थाखाय मोजां जायो आरोना गोजां बोथोराव जेरै गानफब जोमफबै जोङो थांनो थाखाय बिराद माने मोजां जायो आरो गावनि थाखाय आरो जोङो गोजां बोथोराव मा होनगोन बयबो न' सिं सिं थानानै मोजां मोनो। मानोना बाहेराव थाबाथाय बांसिनानो गुसु जानाय जायोना बिनि थाखाय जोङो बांसिन बिनानो न' सिङावनो थाबाय थानाय जायो मेसें बोथोर ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोङो बिदि थाबाय थानो हायाना आरो औ औ बांसाया ओ सिङाव थायो बिदिथ' जोङो मेसें बोथोराव थानो हाया आरो मेसें सें ओ मेसें बोथोराव जोङो बुंनो थाङोब्ला माहोनगोन गोबाङानो नुनो मोनो बिदि ओ मा होनगोन ओ बेरायहैनायाव बा अबावबा दावबायहैनायाव जोङो गोबाङानो ओ नुनो मोनो मा होनगोन गानफब जोमफबै थां ओ एबा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन सिनारि नुहैयो यो आरो जोङो मेसें बोथो थोराव नुनो थाङो बिफां लाइफाङाबबो मा होनगोन रान खख्रबलांनो हमो दै गैयिनि जाय जाहोनाव एबा अखा हायैनि औ अखा हायैनि जाहोनाव जायगाया एसे जोंना रानसाव जानानै थायो एबा बालाबारि बलााबारि जायो बिनि थाखाय माने मेसे सें बोथोरा एसे उसुबिदा जायो आरो ना
औ औ
अखा गैया दै गैया जायो बेनि थाखाय एसे उसुबिदा जानाय फैयो आरो
औ दै गैयि ओनसोलावहाय
द नोंथां ओ नोंथाङा दा बुंनो हागोन ना माने मेसें बोथोराव माबायदि माबायदि मावो माबायदि थायो बेखौ नोंथाङा बेसे
औ मेसें बोथोरावथ' जोंनि थिंजाय हाया ओ हायाबो एसे मोजां नङा बेनिखायनो मेसें बोथोरनि आबादखौ जोङो बारा बिदि बिदि मावनो हाया आरो जोंनि जायगायावहाय मावोब्लाबो न'फा न'नै बिदिनो साफा सानै बिदियाल' मावो बेनिखौनो आंबो नुयो जे खायफा खायफा गावनि न'खराव जानो आन्था बा सोरबा सोरबि हाथाय बाजाराव फालांगि खालामनो आन्था बिदिनो आलु कबि मथर बेसर लाइ लाफा दुन्दिया बेफोरबायदिखौ गायनानै लायो जितु जोंहानि न'खरावबो एसे न'आवनो जानो आन्था बेफोरखौ गायनानै लायो आं बेफोरखौनो नुयो आरो आरो बे बेफोरखौ लायनो जाबाथाय ओ जानो नांगौ आरो देहानि थाखाय बेवहाय लायनो इ भिटामिन मोनोनो। बिनि थाखायनो लाइ लाफा फोरखौ जानो नांगौ। बेनि थाखायनो बेखौ आरो जा थे थाव गैयालासिनो रुनानैबो जानो हायो आरो आलुफोरखौबो गोजां बोथोरावहाय जोङो अर सायै सायै जिरायनानै आलु सावै सावै जानो हायो। थाजोंबो जानो हायो थिग बेफोरबायदिनो जोंबो जेबो बांद्राय खामानि गैयाबाथाय जिरायलायनानै बाहाय ज' ज' अर खाथियावनो बाथ्रा सावराय सावराय साहा लोङै लोङै एबा गोजां बोथोरावहाय साहा गुदुं गुदुंजों फिथा गुदुं गुदुंजों एसे मोजां जाया होनबा जानानै बेनिखायनो जोङो उम फिथाजों साहाखौ बांसिन जायो आरो मेसें बोथोरावहाय आरो आलासि दुमसि फैबोब्लाबो बे आ साहाजों बेफोरखौ होनो हायो बा न'खराव सावरि बादालिफोर जायोब्ला न'खराव जु दि न'नि खामानि मावोब्ला हाजिरा खामलाफोर फैयोबोला बेफोरखौबो जोङो फिथाखौहाय होनो हायो साहाजों लोगोसे जानानैबो मोजां नाङो। अब्ला नोंथांमोनना फिथा जानानै मोजां मोना नामा?
जायो जानाया जेब्ला मा होनगोन। मागो दमासि जायो अब्लाहाय बे माने बांसिन
औ मागो दासि औ औ नोंथां मागो दमासि होननाय लोगो लोगो लोगोनो आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनोसै मागो दमासियाव नोंथांमोननिथिंजाय मा मा फिथाखौ सावनाय जायो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे। मा होनगोन मागो दमासि होनोब्ला जोंनाथ' बर'फोरनि बेयो जाहैबाय मोनसे ओ मा होनगोन फोरबो जाहैबाय औ औ उम उम तह बेवहाय जोङो बांसिनानो एनथाब फिथा जायबानो होनो हासुं फिथा होनोनो सोरबा सोरबा बेखौ बानायनाय जायो। आरो थावनि फिथा बानायो। ओरै नालेंखरनि लारु लादु बानायो आरो सिबिंनि ला रु आरो मा होनगोन फिथा लावदुम बेबायदि बानायो आरो औ बेफोरखौ जानानै जोङो जोबोदानो मोजां मोनो मानोना बेबो जोंना बोसोराव खनसेल' फैयो नालाय बे फोरबोआ थ बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोजाङैनो गाजा गोमजायैनो फालिनानै हगार हरो आरोना बे
औ औ औ
होनबा नोंथांमोननिथिंबो औ थ' होमबा नोंथांमोननिथिंबो मा मा बानाय एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
बिदिनो जोंनि जायगायाव जोंनिथिंजायबो नोंथांमोननि बादिनो ओ एखे फिथाखौनो सावनाय जायो जायखौ बुङो जों ओसिथाव बे ओ एनथाब फिथा सावनाय जायो लादु आरो फिथा लावदुम बेख खौहाय जोङो गोबां गोबां ओ ओ गुबुन गुबुन जिनिसफोर होनानै बे लावदुम फिथाखौ बानायो जेरावहाय नारेंखल होबाबो नारेंखल होनानै जानो बिराद गोथाव जायो बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय नारेंखल होनानै जायो आरो गुरबो होजायो जायफोरहा जुदि गोदै जानो गोसोब्ला जोङो बेयावहाय गुर होनानै जायो आरो सिनि होनानै हाय ओ संख्रिबो होनानै जाजायो आरो सिबिं होनानै जानो हायो
औ दा होनबा थ होनबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन बा दोनथ'लायसै नामा ओ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय